हेल' औ हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां।
औ
बे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
हेलौ बा जोङो
नोंथां नोङो एसे नोंथांनि मा नोंथांनि माथोखौ एसे रोखायै रायज्लायनो नोंथां खोनानायाव असुबिदा मोनोना औ खोनादों नोंथां सावराय
औ औ नोंथांजों आङो ओ बर'फोरनि रायजो जानायनि बागै एसे सावरायनो नागिरदो आरो
औ सावराय जागोन नों
सावरायजागोनना औ माने बर'फोरा थ'‌ जोंनिया आ ओ बर'फोरनि रायजो जानाय होनोब्ला जोंनि बर'फोरा बांसिनानो गामियाव रायजो जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ गामियावनो माने मिथिंगाजों गोरोबनानै बांसिनै आबाद मावनानै रायजो जायो नङा होमबा
औ
औ दा बे रायजो जानायाव जोंहा आ गोबाङानो गोबां रोखोमनि खामानि मावनानै रायजो जायो सोरबाया आ-आबाद मावो सोरबाया आ साख्रि बाख्रि मावो नङा होमबा सोरबाया बेफार फालांगि मावो बेबायदिनो सोरबा सोरबाया गुबुन रायजोआवबो थांनानै मावहैयो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बेफोरबायदि ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा मावनानै ओ जोंनि बर'फोरा रायजो जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां। बुंनो थाङोबाथ' जोंनि ओनसोलाव रायजो जानाया‌ गो दो आरो दा गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों नोंथां। गोदै जाहैबाय जों मोनसे रायजो जानायाव न'खरफोर लुनायाव जा रायजो जानायाव न' लुयोना बय बो न'खरफ्रा गंफा गंफा न' बेफोरबायदि न'फोरखौ जों इथ था फाता बायदिसिजोना जों लुनायखौ नुनो मोनामोन ओ। थोरि बायदिसिना औवा। हाफोरजोंसो जोङो न'खौ लुनो मोनो आरो। लुनाय नुनो मोनो थोरि फ्लास सिफोरखौ जों साइला हिसाबै बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन गोदोयो। आरो ओ औवाफोरखौ। जों बेरा होनानै हाजों लिरनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय जा जों। रायजो जाबनायाव जिथ जु जों न'खर बानायो दानि। जुगाव जों इद था‌बाटा बायदिसिना अन्थाइ बालाजोंसो बांसिनानो बानायनायखौ नुनो मोनो मोन। थां बेबायदिनो जोंनि रायजो जानायाव जोंनि ओनसोलाव न'खरफ्रा ओ जौगाबोनायखौ नुनो मोनबाय। आरो गोदोआ दानि। गोबां फारागथि ओंखारबाय आरो। बेफोर बाय बायदि। बे रायजो जानायाव जों ओ। बाहायबोयो मा माबायद दि मावना जायो बेफोरब खौ आं बुंनोसै नोंथांनि सिगाङाव बेफोरबायदि। जोंनि ओनसोलाव। आं जिहेथु नुबोदों मोनथिबोदों। माइ आबाद बायदि। सिना आबाद मावो जेरै माइ आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोर बोथोराव मावो जुखाम मावो बेसर गायो मैगं थाइगं आलु, बान्दा कबि फान थाव बायदिसिना बानलु आरिफोरखौ जों गायनाय खौ नुनो मोनो आबादारि खौ नोंथांबेफोरखौ जों गायनानै गावनि जिउखौ जोङो सु सुफुंनो हायो जिउनि नांगौ बेसाद जानायफोरखौ जाहाथे जोंनि न'खरफ्राव जोंनि ओनसोलफोराव बयबो फरायसा गथ'फोर थायो आरो न'खर सालायनो थाखाय नख'र रायजो जाबोनो थाखाय जों जोंनि नांगौ जानाय मुवा जिनिस बायदिसिना गाननाय जोमनाय थाखा फैसा राङारिनि बिथिङावबो जों सुफुंनायखौ नुनो मोनो आबादारि फोरा आबाद मावनानैनो जों आबाद मावनानैबो बेफार फालांगि खालामनो हायो जिहेथु जों आबाद मोनसे मावदों जाहाथे जों मैगं थाइगं बायदिसिना गायदों बेफोरखौ जोङो निजे न'खराव ओंखाम जानाय जामुंआव जों मैंगं थाइगं हिसाबै बाहायनो हाबाय आरो जों हााइ बायदिसिनावबो जोङो लांनानै फानना जोंनि फाननानै जों रां आरजिनो हाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ जोङो बेबायदिनो रां आरजिहैनो हायो गुबुन दाबसे जायगाफ्राव जोङो हाथाइ सक बायदिसिनाफ्राव जथुमना जोंनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो ओ फाननानै जों गावनिबा फरायनो गोनां फरायनो थानाय फिसा बायदिसिना गथ' गथाइ बेफोरखौ जोङो खरसा बायदिसिनाफोर होनायखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव रायजो जानायफोरखौ जों बेफोरबायदिनो नुनो मोनदों आरो गावनि न'खरफोरखौ मोजाङै सालायनो न'खरफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखायबो जों बेफोरबायदि आबादारिनि खेथ्रआव आबाद मावनानैनो जों गोबां थोनारि नुनो मोनदों। जों जोंनि ओनसोलाव गय बागान बायदि बायदिसिनाफोरखौबो बानायनाय नुनो मोनदों गयनि फालांगियाबो जोबोरैनो मोजां नोंथां गय गायनानै जों गोबां रां थोन आरजिनो हायो गयनि खेथ्रआवनो जोंनि रायजो फोराबो जौगानो हमदों जोंनि ओनसोला मानो होनोब्ला गय मोनसे दाबसे गययाव बिगासे गय गायबोला जों गोबां रां आरजिनो हायो गय गायनानैबो जोङो जोंनि न'खरखौ मोजां गोख्रों खालामनो हायो जेरै जों न'खरफ्राव गोदोय जोङो मा होयोमोन? प्लास्टिक आरो थोरि बायदिसिनाफोरखौ जों सायला महरै होयोमोन मानो सायला होयो होनोबा जों सान्दुं, बारहुंखा, अखा आरिनिफ्राय बारग'ना होयोमोन नाथाय बेफोर गोख्रों नङामोन नोंथां बेफोर थोरि आरि प्लास्टिक फोरा जोंनियाव गोबां बारहुंखा अन्थाइ बायदिसिना गोलैयोब्ला बेफोर बुरन बुसि बायदिसिना जायोमोन अखा सार सनो अन्थाइफ्रा सुफ्लुं होयोमोन बेनि जाउनावनो जोङो गोबां खस्थ' जुगिनांगो मोन नाथाय बे बेफोरबायदि आबाद आरो आबादारिनि खेथ्रआव जों जौगानानै ओ दानिया जों थिं बाय बायदिसिना दोसथाबना इथा फाथा जों न' लुनानै जों बेफोरनिफ्राय रै खा मोनबोबाय नोंथां ओ अब्ला नोंथां नोंथाङाबो बेफोरनि बा गै रायजो जाबोनाय गोदोनि आरो दानि मायबाफोर खोथा बुंनांगौ दङब्ला आरो मायबाफोर फोरमायनो हागोनबा नोंथाङा आंनि सिगाङाव एसे सुंथाब समैनो बुंनो हागोन नोंथां।
औ औ ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ गोदोनि समावहाय माने एसेबां जौगानाय गैयामोन आरो। गोदोनि समाव माने रांखा न्थियारि लोरबांमोन लोगोसेनो न' बाङाबो गैयामोन जिउ खुंनायनि ओ जिहेथु ओ मानदान्दा बे माने गाहायावमोन आरो। गोदोनि समा जोंनि जायगायाव ओ बुंनो थाङोब्ला थिंनि न'खौनो नुनो थाङामोन आरो। ओ गिबियावनो थोरिनि न' नुयोमोन बेनिफ्राय लोगोसे बिदिनो उनावहाय प्लास्टिकनि न' नुनो मोन जोङो। ए बेनि उनावसोला सैनो माने थिंनि न'खौ नुदों आरो। जोंनि न'नि ओ थिंनि न'आव माखासे बोसोर थांनायनि उनावसो आरो बिनि उनाव जोङो ओ जिहेथु इटानि न' बा पााख्कानि न' बेखौ नुदों आरो ना। नोंथां। औ लोगोसेनो औ गोदोनि समाव ओ बांसिनानो आबादजोंनो माने ओ जिउ खुंदोंमोन आरो। गावबा गावनि न'आवनो आबाद मावोमोन। लोगोसेनो एसे एनै बेखौनो फाननानै हाथथाय बाजाराव फाननानै जा फैसा मोनो। बेजोंनो माने जिउ नुदोंमोन जोङो गोदोनि समाव एसेबां बिदि साख्रि बाख्रिबो गैया फालांगिबो गैयामोन आरो बारा नाथाय दानि स जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनदों नोंथां आ दानिया गोबां बर'फोराबो आ फालांगिबो मावग्रा जाबाय नङा होमबा
औऔ
औ नानि नानि फालांगि ओ बेदरनि फालांगि लोगोसेनो माखासेया ओ बिदिनो बायदिसि- नां गला दखान लोगोसेनो ओ औ नोंथां बिदिनो गोबां रोखोमनि माने जिउ राहा ओ बोजबनानै लादों आरो दानि जुगाव लोगोसेनो ओ गोबां बर'फोरानो जोंनिया दानिया साख्रिबो मावो। नङा होमबा नोथां औ गोबाङानो आ आगोलनि समाव साख्रिआ होनबा बर'फोरा बांसिन साफा सानै फोरोंगिरि दंमोन आरोना आ बेनि अनगाथ गुबुन गैयानो होनजायोमोन नाथाय दानि जुगाव जों नाय ब्ला आ फोरोंगिरिनि अनगायैबो माखासे साख्रि मावो जेरैहाय ओ जिहेथु ओ रैखाथि बिफान माने जायखौ जोङो दिफेन्स होनना बुङो नोंङा होनबा दिफेन्सआव सोरबाया पुलिस मावओ दानिया आरमिबो गोबां ओंखारबाय बिदिनो गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि मावगोन दां
औ नोंथां नोंथांनि ओअ नोंथांनि बुंनाय बायदिनो ओअ गोबां जौगाबोबाय दानि जुगाव ओआ जेहुथु सोलोंथाइनि खेथथ्रआव ओ जोंनि ओनसोलावबो जागयनो मोनबाय आनथाय गोदोनि जुगाव जों सोलोंथाइ इस नानना हायामोन बेनि कारनफोरानो जाहोनफोरानो जाहैबाय औ फोरोंसा फरायसालि बायदिसफ्रा सालाक गैयामोन दाथाय दानियाव गं फ्रोमबो ओनसोल गंफ्रोमबो गामि बायदि गफायाव फरायसालि आरि बायदिसिना ना कलेज गोदेर गोदेर फरायसालिफोरखौबो नुनो मोनदों। गोदोयो नाथाय लामा दालां बायदिसिनाया मोजां नङामोन आरो गारि मथर गैयामोन गोजानाव सोलोंथाइ लाहैनो नाथाय दाथ' खाथि खा खालानो गोबां सोलोंथाइ फोरबो फरायसा सालिफोर मोनबाय दानि जुगाव आरो सोलोंथाइ लायै लायै गोबां नोंथां बुंनाय बायदिनो गोबां मास्टार बायदिसिना फोरोंगिरिफोर जाना हमदों दिफेन्स जायखौ नों होनदों रैखाथि बिबान बे खौबो बायदिसिना एकाडमि बायदिसिना नो फिजिकेल बेमार बायदिसिना सिखायनायफ्राव मोजाङै फोरोंजानानै आरो खाथिनि फोथार फिल्डफोराव जों खारथिंनानै गावनि देहाखौ स्ट्रं खालामना साख्रि मोननो हाबाय नोंथां बेबायदिनो नोंथाङाबो बुंलांदों मोन ना फालांगि बायदिसिना ना जोंनि ओनसोलाव रायजो जाबोनायफ्रा ना फालांगियाबो मोनसे ना फालांगि मावनायाबो मोनसे गेदेर बाहागो जिहेथु जों हाखर हालाफोराव न'ख खरनि ना ओ फिसिनानै बेफोरखौ फान नुनो मोनो न' नङा होमबा नोंथां आरो फिसिनानै जों गोबां रांनि मुलाम फा जानो हायो बे आरो बेफोरबायदिनो जोंनि गंफ्रोमबो गामिनि न'खरफ्राव ना आबायदिसि ना आबादखौ मावनाय नुनो मोना आरो नोंथां। ओमफाय नोंथां मोनसि खोथाबाव जोंनि आयदा साव रायनाया बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन मानो होनोब्ला समनि आंखालाव जों बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां गोजोन्थों नोंथां। औ नोंथां दे।